मोन हामग्लायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय।
बिदिब्ला जोङो हरनि अख्रांनि हाथरखिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनोसै नोंथां।
औ नोंथाङा मोजां टपिकखौनो लादों जों बेफोरनि बागैबो बेबायदि सावरायनाया जोबोर मोजां जागोन आरो गोनांथारखा।
औ नोंथां जोंहा मोनाबिलिनि अख्राङाव जोङो नायोब्ला गोबां रिथि रिथा जोंनि जोंबाय थानाय हाथरखिफोर खौ जोङो नुनो मोनो आरो बे हाथर्खिफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां उम सोलोंनो मोनो हाथर्खिया जोंनि सोरगिदिं गिदिंबाय थायो नाथाय बे हाथर्खिया जोंनि गिदिं गिया बेयो जोंनि जोंनि हाया बा जोंनि बुहुमा गिदिंनायनि थार दा थारैसो जोङो बे गोजौथिं नायोब्ला जोंनि बुहुमखौ गिदिंनाय बायदि नुयोबा जोंनि उदां अख्राङाव हाथर्खिफोरखौ जोङो गिदिंलाबायनाय बायदि नुयो। आरो बियो दोरदबाय थानाया जोंनि बुहुम गिदिंनायखाय जों जों थानाय हायासो
आरो हाथरफोरनि गोबांफोरखौ जोङो गाबज्रिनो बेखौनो नायनानै मुं दोननाय दं आरो बे हाथरखिफोरखौ जोङो साननो हाया दाखा जोमैया बे हाथरखिखौ स्लोबसारनानै थायो। नायहरनानै बिदि गोजोननाय मोनो आरो खोमसि दाखा अक अखाफोर फोरखौबो लाफानानै गोबां समायनायखौ जों नुयो आरो बिदिनो अखा दोमैब्ला बे
जोमैया हा गोबां खोमसि जानानै गोबां बिदिनो हाथर्खिफोरखौ खोबथेनानै इदिनो जायनि जाहोनाव जोङो हरनि अख्रङाव जोङो हाथर्खिखौ नुनो मोना आरो बिदिनो गोबां निफ्राय बे जोमै दाखाया गोमोरगोन अब्लानो जोंनि जोङो नुनो मोनगोन दि हा हाथर्खिफोरनि गोबां इदिनो समाय सारनाय जोंथि माथि ख्लाब ख्लोब जोंनाय हरनि अख्राङाव जोंखौ गोजोन होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो गोबां बेफोरनि बागै नोंथाङा गुबै सावरायनो नामा?
औ नोंथाङा सैथो बाथ्रा नोंथां बुंनाया नोंगौ जोङो बेबायदि हाया आरो बेबायदिनो जोंनो नायनानै